हेलौ
हा हेलौ जादों अआ
मांखो जाखो
ओंख्रियाथ आं ओंखाम जायाखै फासथासो जादों दखानाव।
पासथासो जादोंमोन ने।
उ नोंहालाय
आंबोथ बेखायनो जानो जाबाय औ दावदै जादों ओमफ्राय नैबेयावहाय सिफा सा हटेलावहाय बेवहाय लोंनाय जाबाय
उ
जेबोआनो गैयामोन रौमारि बाजार ना गमारि सेन्टार जाहैबाय जेबो औ बन्द जालाबाय थायो पाटाखोनो मोना
दखानफ्रानो थिग जाना
औ एखदम खामानि मोनखाथारा दखानानो
उ मोनाफ्रावलाय माथो ओंख्रि जानाय मायाव मा ओंखि ओंख्रि जानाय हेल' हेल' थांबाय नामा
एसे माबा फैदोंमोन माने बेलेगनि कल फैदोंमोन माने ओमफ्राय बहाबा थांनायनि प्लानिं दं नामा
आंथ' गाबोन एसे प्रग्राम दं लै थांनांगौ हाथाबारियाव बे फाथाबारि माबायाव हांमा बाजार सियालाव ब बिसां
सेन्थार आरो ने बाजारावहाय अ
खाथिनि
सोर सोर थांबाय आरोदों
हेल' खोनादों
औ औ आं खोनागासिनो सोरजथा बिनो आ
थांनाया प्रियंका लुसिया माबा मा होनो ओरैनो एम एन इ बिजेजित नामा थांफागोन आरो जोंजों प्रियंका आं ओमफ्राय गारि द्राइबार बायद' गैला जोंगोजा
गारि लांगोन
गारि गिदिर लांगोन थांबा थ'दे
र समा मिलायबा आठथायावनो
थांग्रोन आङो
हा
माबा मा होनो साराय नयथानिफ्राय ना प्रग्रामा साराय नयथानिफ्राय
माने एफा थाब लाखो
सानसेनि फुरा माबा सैसे माने फुरा सानसेनि आबाहाननिबो दुमदेरो
औ सानसेखा
सारि थिन्थासिम
माबादि सायावहाय माबादि सायाव लांङो
ओ र'दै एक मिनिट एक मिनिट र' नायनां जोंनिफ्रायथ' बे माबानियानो जाहैबाय ड्राग एबिउस मेन्टलि
ड्राक्सनि थाबाय मेन्टेल इनहेसनिबो बुंगोन उम सुइसाइदनि सोमोन्दै उम
सेंग्रा सिख्लाफोरजोंना ना महिलाफोर?
खि लिदारसनोलै खिलि
औ एसे गागि गागिफोर औ गामिनि माबाफोर जाहैबाय बिसोरो दैदेनगिरिफोरखौहाय ओ सेंग्राफोरबो आरो ने?
अह सेंग्राफोर उम ओमफ्राय जेनडार वेस भाइलेन्सनि सायावबो दङ।
एह बाटाबारियावहाय बिराद समस्या फाथाबारियाव बांसिन माबा नायनां गोनसो बो बेखौनो सानगासिनो दङ बांसिन एबार बेरायनाया फाथा बारिजोंसो थांनांसिगोन।
थौदो जोंजोंनो बेरायनो हागोन ना
बेखौनोथ' नायनोसैर' समासो मिलायोना मिलाया।
ओ नों वाइफाइ इउस खालामदों नामा? वाइफाइ इउस खालामदों?
वाइफाइ नंखाथारगौलै औ औ
गैया वाइफाइआ थाबथा थुबथासो
बेखायनो मोजां खोनायाखैदां ने?
उम।
अफ खालामनिर' आं वाइफाइखौहाय
इसि बोरैबा खोनायो वाइफाइ जानांगौमोन रा।
औ खोनाबाय दा?
खोनाबाय उम। आंनिखौलाय माबायदि खोनादों स्पसथ' खोनादोंना?
नोंनिखौ मोजाङैनो खोनाफैदों
आं वाइ-फाइ लायाखैना।
सा लोंनायानो नै बिदि रायलायगासिनो जोङो साहा लों लोङै रायलायगासिनो रायायगासिनो दं।
कै मिनिट जानांगौमोन